अ हेलौ खोनादों दे।
औ खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादों खोनादों।
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां?
नै ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
नों आदारफ्रा जाखांबाय नोंथां? ए खबराथ' खबर मोनलै औ बिदिनो ओमफ्राय अ मा मा ओं आंबो जाखांबाय नोंथां उम।
ओंख्रिया फान्थाव बाथोन नोंथां फुंङावलाय अबाव ओं सा नोंथां फान्थाव बाथोन। नोंथांनालाय मा ओंख्रिमोन?
आंना मैया मोनानि अनलाजों मेवाइजों जाबाय आं नोंथां।
बा गोथाव आनो माथो।
औ।
ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रा बोरै सोलिदों नोंथां?
गायनाय फुनाया नोंथां जोंनिथिं जोंना आंना जोबजोब्बाय माने।
अ जाहाथे दै गैयिनि थाखायनो गैया
अ।
गायनोनो मोननाय जायाखै।
अ बोथोरफ्रा बोरै सोलिगासिनो दं नोंथां नोंसिनिथिं?
बोथोरा इदिनो माबा खरान होनायनि थाखायनो दै गैयिनि थाखायनो गायनो मोननाय जायाखै।
अ।
होमबा नोंथाङा दायो फ्रि आरोना नोंथां?
औ औ फ्रियावनो दोनथ'यो।
अ होमबा नोंथां आं नोंनिसिम नोंथाङा फ्रिबा दान्से सम फोरमायहरनो हागोन नामा आंनिसिम?
औ औ।
होमबा नोंथाङा आं नोंथां सोमोन्दैआ जाहैबाय जोंनि बे आसामनि दैबानानि बागै फंनैसो आंनिसिम फोरमायहरनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन,
अ होनोमबा नोंथां फोरमायहरनोसै दिनै,
औ जागोन दे जागोन
औ।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ होमबा आङो बुंनाय जानोसै आसामा जाबाय माहोनो, जाहा दैमा दैसा हाजो हाला हाग्रा बंग्रा दुब्लि फोथार बायदि जों बुंफब मोनाय मोनसे जायगा आरो ना, नोंथांब, नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ जोंहा आसामाव गोबां दैमा दैसा हाजो हाला बायदि दङ माने
आसामाव माहोनो जोंहा आसामल' नङा बुहुमावनो जोंहा दैनि अनजिमायानो, बयनिस्रायबो बांसिन नोंथाङा मिथिखागौ नङा होमबा ना जोंहा बोरिनि मोनसे आइया जोबोद खम बेबायदि दैमा दै, साया बुंनो आसामनि मिथिंगा बिखाखौ अराय सोमखोर खालामना लाख लाखिदों मानो होमबा जा दैमा दैसाया दै गैयाब्ला जोंथ' बयबो थांना थानो हायाना, नोंथां जों बेखौथ' बयबो मिथिखागौ, ओंखायनो जोंखौ दैमा दैसायासो जोंखौ मा होनो, जोंजों लोगोसे मिथिंगा बिखाखौ सोमखोर समायना खालामनानै लाखिदों आरो
औ औ औ
अरायसम दैजों बुंफबजाना थानाय आसामनि गाहाय दैमा, गुलुं बोथोरा दैज्लां समाव माने मौसुमि बारनि गोहोमाव, बां गोबां अखा हानायनि थाखाय, गोदो गोदायनिफ्रायनो आसामाव दैबाना सोमजिबोदों आरो जोंनि आसामनि गाहाय दैमाया बुलुंथ' नोंथाङा बेखौबोथ' मिथिखागौ ना? बेहाय, दैलां समाव गोबां अखा हानायनि थाखाय जोंना दै बानाया गोबां सोमजिबोदों आरो। जाहाथे दै बुरलुंबुथोरजों लोगोसेनो जोंनि आसामाव गोबां दैमाफोर दं जेरै सबनसित बे बुरै बिदिनो गोबां दं आरोना जों बुंनानै फोजोबनो हाया बिदिनो गोबां फिसा गिदिर दङ बुरलुंबुथोर आरो गुबुन गुबुन दैमा दैसाफोरा आसाम बिखायाव बोहैसारनानै हालामनि आ बाद फोरखौ हासार सारफ्रावनानै मोजां खामदों। फारसे जोंनि दै बा नाया मा खामदों जोंखौ खहाबो मोनदों न' बां बिफां लाइफां बायदि खुरखानानै। बिनि अनगायैबो जोंखौ मा खामदों बबेबा बबेबा ओनसोलाव दै बानाया ओ जायगाफोरखौ लोमसावनानै जोंनि आबाद फोथाराव हासारबो रानसारना होलांदोंना नोंथां जों बेबाय दिनो नुनो मोनखायो जे जाय अबेबा जायगायाव दैया खुरखाया लासिनो जोंना लोमसावना ल' थाङोबा जों लोमसावनायजों बैनि गुबुन गुबुन जायगानि बिदिनो हासारफोरा फैनानै जोंनि दुब्लि फोथाराव थालाङो बैफोरबायायदि थालांनायजों जोंङो हासार गोनां हा जाना आबादा जोंना सोमखोर समायना जानायखौ जों बयबो नुनो मोनखादों ना।
औ नोंथां औ
बेबायदिनो जोंनि आसामाव गोदो गोदाय गोबां मा जादोंमोननो मोनसे गिथाव बाथाव सिलिंखार जानाय बांग्रिं फैदोंमोन आरो बे बेसेबांनि फैदोंमोननो जिगुजौ बा जिस मायथाइ आव बे बांग्रि मावनायानो हिमालय हा जो माने गोबां दंफां लाइफां हाग्रा बंग्रा इदिनो अन्थाइ बाला बेन्दों बेनला बायदिसिनाफोरा बुखारनानै बुरलुं बुथुर आरो गोबां दैमा दैसानि थालो आ थौले जा आरो माने गोबां आनो मा मोननो गाहाय जायगा मोननो बांग्रिं मावनायनि गेजेरजोंसो मा जादोंनो बांग्रि मावनायनि गेजेरजों अबाव बा मा जायोनो नोंथां गोजौ जाय गाया गाहाय जायो गाहाय जायगाया गोजौ जायो बैफोरबायदिनो मा होनो बिदिनो अबावबा हा गावनानै बिदिनो हाबलाङो बुम बिखौनि दानि मुवा बेसादफोरा बिदिनो बबेबा मानसिबो थैनांगौ जायो बेबायदिनो बै समावबो जिगुजौ बाजि मायथाइनि जोबोद गिथाव बाथाव बांग्रिंआवबो मा जादोंमोन बैफोरबायदि थासारिया सोमजिदोंमोननो आरो
औ नोंथां औ औ
बेबायदिनो जोंथ' नोंथां मा बुंबावनो
औ नोंथां
दैबाना जायोबाथ' जों बयबो मिथिखायो गोबां खहा जालाङो होननानै। बेबायदिनो अबेबा अबेबा जायगायाव जों दैबाना जानानै गो बां इजो मा जानायखौ नुदों न' बां बिदिनो न'खरनि लाइ लथर बायदि मानसि दुमसि थैनाय दा खलैसो जोंहा अरुणाचल याजलि होनाय जायगायाव गोबां गिदिर दैबाना जाना थांदों बेखौथ' नोंथाङाबो नुखादों जानो हा गौ ना जेरै मोनसे कल'नियानो गासिबो दैबानाजों माने बुखारजानानै द ना स्नि जन मानसिया गोमानांगौ जादोंमोन जायनि जाउनाव माखासे डेद बडिखौबो जों मोननाय जायाखैमोन आरोना नोंथां बिदिनो जोंङो सावरायनांगौआथ' गोबां दं जोंङो बुंनानै फोजोबनो हाया जोंहा समनिबो खोथा दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो बिनि सायाव फंनैसो बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां जागोन दे होमबा आङो नोंथाङानो जि बुंनांगौ माखासे गोनां गोनां बाथ्राखौनो बुंलाजोबखाय आं जि हागौ आंनि ओमफ्राय नोंथांनिसिम फोरमायहरनो नाजानोसै आरोना नोंथां।
औ औ जागोन।
नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय सिगाङावनो जोंनि आसाम सामनि बयनिख्रुइ देरसिन दैमानि मुङानो जाबाय बुर्लुंबुथुर। आरो बेजोंनो मा खासे जोंनि बे आसामनि ओरै जोंनि साहा फारसे आरो खोला फारसेनिफ्राय लुबैनाय गोबां दालाय दैसाफोर दङ बे दालाय दैसाफोरनि मुंखौबो नों थाङा मोननैसो बुंलांखादों आं बुंनो बुंनो नाजाबावनोसै आरोना नोंथां मोननैसो। बे जोंनिफ्राय बुर्लुं बुथुर बुर्लुंबुथुर दैमानि दालाय दैसाफोरनि माखासे मुंफोरनि नामा जाबाय सपनसिरि जिय बरलि बरन'दि फुथिमारि फाग्लादिया मानस दिहिं दिबां दिखौ बिदिनो गोबां गासै ब्रैजिदाइन ना थामजिस्नि गासै दालाय दैसाफोर दं आरोना नोंथां जोंनि बे
औ औ औ।
बुर्लुंबुथुर दैमायाव गोलैलांग्रा बेबायदिनो जोंनि बे आसामावबो जोंनि आसाम जोंनि बे आसाम रायजो सायावबो बिराद गुबुन गुबुन दैमाफोर दङ फिसा गिदिर फिसा गिदिर आरो हाजो हालाबोथ' नोंथाङा मिथिखायो हाजो हाला खाथियाव थाग्रा सुबुंफोरानोखा जोंबो बिनि ओमफ्रायनो जोंनि बे दैबाना जानानै माखासे हाजोफोरनिफ्राय लेन्डस्लाइद एबा हा हा गुगाबोनाय जायो जायनि जाहोनावहाय खाथि खालानि ओनसोलफोरखौहाय जोङो खोबनानै थाजोबनाय एबा हाजोंनो होसिननानै थाजोबनाय सोरबा सोरबा सोरबा सोरबा न'खरनि सुबुंफ्रा रावबो सासेबो थायै एबा जिउ गोमानांनो गोनां जादों गोमांनांनो गोनां जायो आरोना नोंथां। आरो दै दैबाना जाब्लाबो बिदि गिदिर गिदिर बांद्राय गिदिर जाबाबाबो जोंनि बे हा फोरखौ एसे मोजां एबा हासार गोनां खालामनानै होफैयो नोंथाङाबो बुंखादों दहायनो। जेराव जोंनि गायग्रा फुग्रा ओनसोलफोरावहाय फुलुं एबा हासार गोनां हा लानानै होफैयो नाथाय बांद्राय गिदिर एबा दैमाफोरा बायस'बोयोब्ला आरोना नोंथां जोंनिथिंजाय एकदम सिलिंखार जाजोबनो हमो आरोना नोंथां आरो बिफां लाइफां फां बिफां लाइफां बांद्राय दैमा सेरफांफोरनि खाथियाव गैयैलाय हाफोरखौ खुरखा खुरखा दैमाया गावनि बोहैग्रा लामाखौहाय दम गुवारनिफ्राय गुवारसिन खालामबोगासिनो आरोना नोंथां।
औ औ।
दैबाना होननानै बुङोबथ' जोङो दैबानानि फारसे सावरायनांगौबा नोंथां जों फोजोबनानै थांनो हाया होनना थाय जि हायो बेखौ जों सावरायदों आरोना नोंथां जि जि जोङो दैबाना होननानै बुङोब्ला जों बयबो साफ्रोमबो मिथिबखायो जाय जाय जोंनि थाखाय खैफोद गोनां एबा मुलाम्फा गोनां। जायनि जाहोनावहाय गोबां ओनसोल एबा जायगा एबा गामिफोरावहाय जोङो दैबाना जायोब्ला जोंहा थानो थाखाय थानो थाखाय जायगा मोननो नागिरा उन्दुनो थाखाय जायगा मोननो नागिरा। आरो लामा सामा गारि मथरनि थाखाय लामाफोराहाय दैजों खोबजानायलाय जोङो बेजोंहाय थांलाय फैलाय खालामनायाव उसुबिदा एबा सुबिदा गैयि जायो आरोना नोंथां। खोनादोंना नों
औ औ। ओं खोनादों। आ
अ बिदिनोसै आरोना नोंथां जि हागौ जोङो फोरमायलांगासिनो दे होनबा नोंथां खबरफ्राथ' मोजां आनो ना नोंथां?
औ मोजां
होमबा नोंथां जोंहाथ' बयहाबो गुबुन गुबुन खामानिफोर थायो नोंथांनि फ्राय आङो बेफोर माखासे सोलोंनो गोनां खोथाफोरखौहाय आं खोनानो मोननानै नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आरोना नोंथां। होमबा समावबो जोंना थांबाय एबा जानानै थांबाय। होनबा दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे जागोन।
औ दे जागोन दे नोंथां।